हेल'
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो बेरायलांगासिनो दङ।
उ नोंथाङा ओ अब्ला फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमाय नानै होनो हागोन ना।
औ
दे
फिना फिथाइफोर जायो। फिथाइ सामथायाइखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो।
औ
फिथाइ सामथायाइआ गोबां रोखोमनि दङ
ए
फिथाइ फिथाइ सामथायाइया मोननै रोखोमनि दङ बेगर गरसे आरो बेर बेगर गरनै जेरै गय, नालेंखर, थाइजौ लिस, बायदिया बेगर गसेल'। जेरै नारें जुमब्रा खान्थाल, नारें, लेबु बायदिया बेगर बुरजा। खायसे फिथाइफोरा जानो गोखै जेरै नारें खमला थाइजौ लिसु बायदिया गोखै
औ
खायसे फिथाइफोरा जानो गोदै जेरै आफपेल आनारस बायदि फिथाइफोरा जानो गोदै
औ
फिथाइ जायोब्ला जों देहाखौ राफोद आरो थाजिम मोनो
औ
फिथाइफोरा गोबां रोखोमनि दङ जेरै थाइजौ खान्थाल नारें जुमब्रा नारेंखल गय निउलि लिसु लिटुकु थाइसुरि जलफाय बैग्रि गोबां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दङ
औ
खायसे खायसे फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय खैफोदबो जानो हागौ जेरै दाउखा खामख्लायनि फिथाइखौ जों जाया बिखौ जायोब्ला मानसिया थैयो खायसे खायसे फिथाइया जानो गोखा जेरै सेलेखा बायदि फिथाइफोरा जानो गोखा खायसे फिथाइफोरा जानो गोफा जेरैहाय गय
औ
बेबायदिनो फिथाइफोरा फिथाइफोरनि सवादा रोखोमसे नङा
औ
औ फिथाइखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो फिथाइफोरनिफ्राय जों गो गोबां भिटामिनबो मोननो हायो
औ औ
बेखायनो जोङो फिथाइ सामथायाइ जानो नांगौ
फिथाइया जोंनि देहानि थाखाय मोजां बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव मा मा फिथाइफोर मोननो हायो
जोंनि ओनसोलाव ओ ओरैनो इसे बुरजा ओ बिफांनि फिथाइफोरा दंसाबो आथिखालाव दा बेफोरनि गेजेरावनो थालि ओ लिटुखु ओ बिब ओ थाइजौ खान्थाल बिफोर फिथाइ सामथाइफोरा जोंनि ओनसोलाव गोबांनि न'खरावनो दङ
औ
आरो ओ नारें लेबु ओ नारें कमला नारेंखल नाजपत ति बेफोरबायदिफोरा दङ ओ
बोथोर लाना बोथोर औ गुबुन गुबुन मोननो हायो जेरै दैज्लां बोथोराव थाइजौ खान्थाल आनारस
औ
बायदि बायदि गोजां बोथोराव नारें जुम्ब्रा सेलेखा थाइसुरि
औ
जलफि
औ औ औ
खायसे खायसेखौ फिथाइफोरखौ जोङो आसार बायनायनानै थिनानैबो जानो हायो
औ औ
एसे हा सिखाजों हानानै एसे दैजों मोजाङै सुनानै
औ
इसे फोराननानै बथल एबा थेमायाव सोनानै बेखौ आसारबो बानायनानै दोननो हायो आरो गोबाव समसिम जों थिनानै जानो हायो बेबायदिनो
बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव फिथाइ थिनानै जानो यो ना जाया
थिनानै जाजानाय फिथाइखौ ओ थिनानै जायो नाथाय थिनानै जाजाय यिखौ जाया जेरै थालिर फिथाइफोरखौ गोबां सम थिनानै दोनजाया
औ
ओ थालिर फिथाइ ओ आंगुर खान्थाल बेफोरबायदिफोरा ओ थिनानै दोनोब्ला गाज्रि जायो।
औ
आरो थिनानै दोनजानाय ओ फिथाइ सामथायाइफोरा जेरै आफपेल नारेंखल बेफोरबायदिफोरा थिनानै दोनजानाय फिथाइ
औ
नारेंखल फिथाइखौ जोङो फुजा आदि बावनायावबो बाहायो
औ औ
फुजा बावनायाव जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथायाइबो होनाय जायो जेरै नारेंखल
औ
आपेल आंगुर थालि फुजा होनायाव बाहायो
औ
बेबायदिनो फिथाइखौ जोंनो नांगौ जायो‌
औ
बिदिब्ला - दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनि आव दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे